हेल' नोंथां खोनादोंना औ खोनादों
औ नोंथांनिखौ मोजां खोनानो मोनाखै आङो
औ खोनाबाय
औ एसे साउन्डखौ बारायबावबा मोजां जागौमोन नोंथां
हेलौ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
आङो जिरायनानै दङ नोंथां
औ नंगौ नामा औ जोङो होमबा दा बिदिनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव नोंथाङा एसे सावरायना होगोन होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
औ दे बिदिब्ला फोरमायनादो इसे‌।
औ ओ नोंथांनिखौ आं मोजां खोनानो मोनाखै नोंथां एसे मबेल माबाखौ फनखौ एसे खाथियाव लादो।
औ हेलौ खोनादोंना?
औ खोनाबाय नोंथां ओ बिदिब्ला आं ओ जोंनि बर'नि ओ दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव ओ माखासे ओंख्रिफोरखौ ओ नोंथांनिसिम खिथाना होनोसै
औ औ।
ओ बर'नि ओ दोरोङारि जाग्रा हिसाबै जोंना दङ ओ नारजि अमा ओ सबाय साम'। सबाय दाउ ओ अनला मेवाइ, नाफाम। ओ मानसि गालदाब ओ मानसि गालदाबखौ मिथिया नोंथाङा?
औ माथि गालदाबखौ।
औ केरेडााखिनिबो होनो।
औ बेखौहाय माबायदि जानाय जायो बा नोंथाङा? फोरमायना होनो हागोन नामा?
मा होनदों नोंथां?
बे माथि गालदाम ना मा होनदों नोङो?
औ औ औ मानसि गालदाब मानसि गालदाबखौ औ बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नोंथां। ओ मानसि गालदाबखौ जोङो। ओ थुरिबारि बा हाजो जायगाफोराव जों मोननाय जायो। ओ बे मैगंखौ ओ जोङो ओ ओ थुरिबारिफोराव बांसिन मोनो नोंथां ओ जोङो। ओ बे मेगंखौ ओ जोङो जायो। ब्ला जोंनि देहानि थाखाय ओ जोंनि बेमार आजार जानाय। ओ बेमार आजार जानायफोराव ओ बे मेगङा मोजां होननानै जोङो आब बै आबौमोननिफ्राय जों मिथिनो मोनो। ओ बेबायदिनो ओ बे मैगंखौ जोङो ओ आ बेखौ माबे मासाव जानाय जायोमोनथाय जिखुनु जे बेखौ जानाय जायो आरो। ओ बिदिनो नोंथां आरो दंबावो ओ। जोंनि बर'नि जाग्रा ओंख्रि हिसाबै। ओ खुमब्रा हांसो, मैथा ना, अमा ओ लाफानाथुरुर ओ मफायो जोगोनार। ओ नोंथां ओ बिनि अनगायैबो जोंनि ओ बर' समाजाव ओ बर' हारि बर' हारिया हाग्रा ओनसोलाव थाग्रा हिसाबै ओ हाग्रा सिंनि मैगंफोरखौ जानो मोजां मोनो। बिनि गेजेराव हाग्रानि मैगं हिसाबै जोंनाव दङ ओ जोगोलावरि मेगं। ओ मानिमुनि मैगं ओ बोरि थुुनथिनि मैगं थाराय, सिब्रु। ओ दिंखिया मैगं, बारसिखो मैगं आ खारौ खान्दाय बिब ओ उसुमै उसुमैखौ नोंथाङा मिथियोना?
उसुमै ओ आं मिथिया नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा बेनि सोमोन्दै?
ओ नोरसिं थास' बिबार ओ थास' बिथराय थास' गासिबो जाजायो नोंथां। ओ थास'आ बे दरबो जाजायो ओ बिबारबो जाजायो बिथ'राइ, आ थास' आइथिं। ओ बुंनो थाङोब्ला थास'आ गासिबो जाजाजोबो होननानै ओ आं मिथियोनोंथां ओ बिनि गेजेराव ओ नोंथां नोंथाङा जोंनि बर'नि ओ दोरोङारि ओंख्रि ओ अनला दाउखौ माबोरै संनाय जायो ओ बिनि सायाव आंनो इसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ आङो
औ फोरमायनो हादो नोंथाङा।
औ अनला ओंख्रि संनोबाथ' गिबियावनो जोङो माइरं खर एसे लानानै औ बेखौहाय दसे समनि थाखाय सोमना दोननांगौ जायो आरो औ बिदिनो दसे सोमनानै ओमफ्राय दैजों एसे मोजाङै सुना लाग्रोनांगौ। बेखौहाय। बेनि उनाव दिंखि एबा ग्रडार ग्राइन्डार मेसिन एबा उवालावबो दोननानै लानाय जायो लानांगौ जायो दानि दानि मुगायावथ' ग्राइन्डार मेसिनजोंनो बांसिन सालायनाय जायो देनाय जायो आरो।
औ।
बेखौ देरना लाग्रोनांगौ बिदिनो। थि अमाजों अमा बेदरजों संनो ना नाजों संनो ना जेनेबा दाउजों संनो नोङो बेखौहाय अमाजों संनो संनोब्लाथाय बेखौहाय बाजारनिफ्राय बायना लागोन। नांगौ जायो।
औ।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ। बिदिनो जेनेबा अमाखौहाय अमाखौ बेदरखौ लाबोनानैहाय मोजाङै बेखौबो सोस्रा लानांगौ आरो। औ बेखौहाय सुस्रानानै एवफ्रामनांगौ एसे थाव होनानै सारायावहाय
औ नोंथां।
औ। बिदिनो एवफ्रामनानै दोननांगौ आरो बेखौ दनानैहाय बिदिनो मस मस्ला मस्लि पियास सामब्रामफोरखौ देरना लानांगौ। पियासखौ बिदि अमा बेदर एवफ्रामनायावनो होजाग्रोयो आरो। बेखौ खांना दोननानै बेनि उनावहाय दैखौ एसे बुरजा होनानै माने गोदौ होनोनाय जायो आरो।
औ।
औ ओमफ्राय बेनि उनावहाय बे उन गुन्दै अनला ओंख्रि देना दोननायखौहाय एसे सारनानै होनांगौ गुन्दैखौहाय एसे एसे औ बिदिनो दा लाखानाय मस्ला मस्ला मस्लिफोरखौहाय होनांगौ आरो एसे गोदौवोब्ला। गोदौब्लाथाय औ खोनादोंना नोंथां?
बिस